औ नोंथां ओ फु अ फुंलि समनि गोजान हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ दा नोंथांखौ आं गोनां आयदा लानानै ओ सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो ओ जिहेथु सम होनो हागोनबा ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दा जोंहा ओ सावरायनो लानाय जाहैबाय ओ जोंहा दा जोंनि गामि ओ सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहानि फारसे नोंथाङा आंनो माबादिहाय जिउखौ ओ जिउ खुंलाङो बेनि फारसे नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोबोद मोजां सोंथि। जोंनि गामियारि ओनसोलाव जिउ खुंनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ सरासनस्रायै नुनाय बेनि आंनि जा मोनदां थि बेनि बै आं बुंनो सानदों आरो ना नोंथां। औ जोंनि गामियारि ओन सोलावहाय ओइ बांसिनै ओ सुबुं फोरा माने आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ सुंथानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नों थां सरासनस्राय औ ओ दा जिथुनाखि दैज्लां बोथोराव जोंनिया ओ माइ आबाद मावनाय बा गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेनि गेजेरावनो खायफाया हा गैया नालाय हा गैयिफोरा ओ सोरबा सोरबाया हाजिरा मावनायखो आं नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ बेनि उनावहाय सोरबाया साख्रि दं बा आ बिथांमोना साख्रि मावो आरो लोगोसे ओ जानोखि सोरबाया आरो फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ।
जेरैहाय गेलामाल दखान होनानै गावनि न'खरखौ सुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेनि उनावहाय जोंनि जा जिब जुनाद ओ दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बायदिसिना फिसिनानै गावनि न'खरखौ सुं खुंलांनायखौ आं नुनो मोनो आरो नो
औ औ औ।
जेरैनोखि खायफाया ओ जोंनि गामियारि ओनसोलाव माने उम अमा अमा होनना बुङोब्लाथाय माने न'खरफ्रोमबो सोरबाया साख्रि दंब्लाबो सोरबाया सा साख्रि गैयाब्लाबो बिसोरा माने अमा माफा माफा थाखानायखौ जों नुनो मोनो आ ना नोंथां औ। मानोना जोंनि खैफोदनि समाव अमाखौ जोङो फाननानै गोबां रां मोननो हायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
बेनि उनावहाय जोङो ओ सोरबा सोरबाया बे अमानिनो फ्रामबो दङ' जोंनि गा मियावहाय
औ।
औ ओ जानिखि फ्राम खुलिनानै बिथाङा माने ओ जानि खि अमा फिसा अमा फिसाखौ एसे मास मोनसेसो फेदेरनानै बेखौ फानो आ आरोना मासेयावनो ब्रै रोजा बाजौ बा बा रोजा गाहामहालागै फानो माने बिथाङा। ओ बेनिफ्राय जि नैजिथा खनसेयावनो फाननानै माने लाख लाख थाखा मोनखायो माने बिथाङा ।
औ
औ नाथाय गिनो लागाया बेनोदि अमा फार्म खालामनायाव जिथुनाखि बेराम बेराम फैब्ला माने जोबोर खस्थ' जायो आरोना दाखालि नै थांनाय बोसोरावल'सो बे बेराम मोनसे फै जेरावनोखि गोबां फार्म खुलिग्रा बा अमा फिसिग्राफ्रा गोबां लस थांदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ
जायनि जाहोनाव अमाया माने बाब्राब-बाब्राब थैना थाङो आदार जाया जालांनानै गाव हामलांनानै थैलाङो आरो ना नोंथां।
औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो अमानि फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो। बा जों बोरमानि ओ बोरमानि जेरै-जोंहा जेब्लानोखि बोरमा फान्थि मासेया बिमा जायोबा ओ फिसा होयो, बे माने-मानै माथाम गाहाम फिसा होयो आरो ना नोंथां। बे फिसा खौ सोरबाया-सोरबाया जिथुनोखि बोरमा ओ जानखि जोला आरो ना बोरमा जोलाखौ ओ खासि खामना दोनो आरो नोंथां खासि खालामब्ला लायनो एसे रां बुरजा मोनो आरो ना नोंथां, औ रांखौ बुरजा मोनो बेनि थाखाय जोंनिया माने जोंनि ओनसोलावहाय खासि खालामना दोनो आरो ना बेखौ।
औ
बेनि उनावहाय जाय जेब्लानोखि खासि खालामना दोनगोन बेनि उनाव माने यो जिथुनोखि हांखो खो जायो नालाय बोरमाया, ओ जोङो एसे नायनांगौ जायो आरो बेखौ ओ जिथुनोखि बि बायजोआव हेंगारब्लाबो जों नायनांगौ जायो मानोना, जोंनि ओनसोलावहाय सैमानि ओ जिआनोखि उदफात बे माने जोबोद गोबां आरो ना ओ बोरमा मासे नुदाव हाया हारसिं नुबा माने अरनो नागिरो आरो ना नोंथां
औ औ औ
औ बेनिखायनो जोङो एसे खस्थ' खामनाबाबो जोओ नायथिंनांगौ जायो बा जोङो बे बोरमाया बेराम जाब्ला एसे मुलि बुंनो होफैनांगौ जायो आरो ना औ नाथाय जानाय- लोंनायाव होननो थाङोब्ला बोरमाया माने बांद्राय खरसा गैया आरो ना नोंथां, थिग बेबायदिनो जों एसे खस्थ' खामनायखौ जों जानायखौ जों नुनो मोना ना जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय बा जोङो फालांगि जेरैनोखि मैगं-थाइगं, आबादाव मैगं- थाइगं फाननानै फालांगि मावनानै जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा बा जोंनि गामियारि ओनसोलारिफोरा माने ओ गावनि न'खरखौ, गावबा-गावनि जिउ संसारखौ जालाङो आरो ना नोंथां।
औ औ
थिग, बेबायदिनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव सावनाय जोमाय, नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ, औ बे जोमायखौ औ बे जोमाइखौबो सावनानै माने गोबां रां बा गावनि न'खरखिनिखौ सुंथानो हायो आरो ना नोंथां जोंनि आइजोफोरा, औ थिग बेबायदिनो
जोमायनिबो गोबां रोखोम फाननो हायो जेरैहाय ओ जोमाय बिदै, जौ बिदैखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि जा जौ गोरान बेखौबो फाननो हायो। बा जोङो बानायनाय एमाव जेखो जेखौ जौ बानायनायाव गोनांथिथार बेखौबो जोङो बानायनानै ओ फाननो हायो आरो ना नोंथां।
औ- औ।
बेनि उनावहाय जोंनि जा जौ बानायनाययाव मोननाय उफ्रि बेखौबो फानथायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि न'खर खुंनायखौ बा ओ संसार ज जाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। आंनि मोनदांथिया बेखिनियानो आरोना नोंथां औ। ओ नोंथाङाबो होमबा एसे फोरमायना होदो बेनि सायाव?
औ औ थारैनो नोंथांमोना हानाय बायदिनो जोंहा जोंनि गामि ओनसोलाव संसार जानाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि ओ रोखोमै ओ खामानि मावनाय जोंहा संसार जालांनायखौ नुनो मोनो नङासै होमबा औ। दा बे रोखोमैनो जोंहा नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलावहाय सोलोंथाइनि ओ हारा एसेबां ओ गोबां नङा नङा होमबा नोंथां? सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव औ औ जोंहा गामि गफायाव जों नुनो मोनो सोलोंथाइनि अनजिमाया जौसे जौखोन्दोनि जोंहा नैजि एम नैजिनिफ्राय थामजि जौखोन्दोल'सो जोंहा ओ सोलोंथाइ लानायखौ जों नु नुनो मोनो नङा होमबा मोजाङै गोसो होनानै थिग बेबादिनो बे रोखोमै जोंहा जोंनि गामि गफानि ओ एबा ओनसोलनि सुबुंफोरा- ओ बांसिनानो ओ संसार जानाय राहायाव आबाद एबा बायदि रोखोमनि फाग फालांगि खानायखौ गावनि जिउ खुंनाय राहायाव गोनां खामानि होननानै सानना लायो नङा होमबा बां सिनानो औ औ औ थिग बे लेखायैनो जोंहा ओ बायदि रोखोमै खामानि मावनानै ओ जिउ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो ओ सोरबायाथ' जों हा आ जा बु आङो खायसे खायसेया मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां मोजां खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय बिदिन्थि महरै सोरबाया ओस डाक्थर इन्जिनियार सोरबाया मास्टर फोरोंगिरि। बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा साफा सानैख खौ ओ गावनि जिउआव जाफुंसार जानानै खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि गामि गफायाव
थारैनो औ सैथो।
आबादारि बायदिसिना रोखोमनि फालांगिनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा जोंनि गामि ओनसोलनि ओ जा हौवा सुबुंफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जों आ जोंङा हौवाफोरखौ नुनो मोनो। बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय ओ ओ माइ आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? थिग बे रोखोमैनो जोंहा गिदिर गिदिर ओ आबादनि बागान खालामनानै जोंहा फालांगि मावनायखौबो जों नुनो मोनो दंफांनि फालां गि जेरैहाय नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो जोंहा दंफां फालांगि मोसौ फालांगि औवा फालांगि बायदि बायदि रोखोमनि गेदेर गेदेर मोजां मोजां गय फालांगि बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बेफार फालांगि खालामनानै ओ जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ खायसे खायसेया सक बाजाराव गला होनानै हाथाय बाजाराव गला होनानै जि जि जोमनि गला ओ मैगं थाइगंनि गला ओ हथ थेल रेस्टुरेन्ट होनानै जोंहा गामि ओनसोलनि गामि गफानि सुबुंफोरखौ ओ गावसोरनि जिउ खुंलांनाय राहायाव गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङासै होमबा दा बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ हिन्जाव एबा आइजो माहारिनि ओ बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि गामि ओनसोलनि आइजोफोरा खामानि मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां संसार जानायाव गोबां रोखोमनि खामानि मावनाय फोरखो जों नुनो मोनो। नङा होमबा हौवाजों लोगोसे एबा हौवाजों समान खामानि मावनानै संसार जालांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथ थां दा थिग बे रोखोमैनो आ ओ आबाद मावनायनि बेलायाव जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय ओ जोङो माइ आबाद मावनायनि बेलायाव हौवाफोरजों समान समान जोंहा आइजोफोरखौबो ओ जों खामानि मावना नायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय ओ खोथिया फुनायनिफ्राय लानानै ओ माइ गायनायनिफ्राय लानानै बायदि बायदि खामानि नियाव जोंहा आइजोफोरखौ मुखुब थानाय नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ औ दा जेरैहाय जोंहा ओ गामि ओनसोलावहा नुनो मोनो ओ आइजोफोरखौ ओ दानाय लुनाय जि जोम दानाय लुनाय बायदि रोखोमनि सि जोम ओ दानानै जों हा आइजोफोरा ओ गावबा गावनो आखाइजों दानानै ओ गाननायजों लोगोसे ओ अ रांखान्थिनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा ओ हाथाय गलायाव बेफार होना जि जोम नि बेफार फालांगि खालामना जोंहा ओ गावाग जोंनि गामि ओनसोलनि आइजो माहारिखौ जोङो संसार जाबोनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ बुंबावनो हायो जेरैहाय जिब जुनार लानायनि नि बेलायाव बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथाङा बुंलां खानाय बायदिनो जोंहा ओद दाउ अमा बोरमा मोसौ फिसिनानै जोंनि आइजोफोरा ओ गामि गफानि आइजोफोरा गोबां मुखुब थायो नङा होमबा बेफोरो जिब जुनार फिसिनायाव नङा होमबा नोंथां औ दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा आइजोफोरा जिब जुनार लानायनि मुखुबनि अनगायैबो जोंहा मैगं थाइगं गायनाय गोथां मैगं थाइगं न'आवनो गाय दानि जोंहा फाननायखौ जों नुनो मोनो दा बायदि बायदि रोखोमै जों जोंहा ओ जिउ खुंलांनाय राहाखौ जों नुनो मोनो संसार जानायाव नङा होमबा? जेरैहाय सोरबाया ओ नाब गोदो ना फिसियो फुख्रियाव ना हगारनानै ओ जोंहा गेदेर गेदेर ओ फुख्रि खालामनानै गेदेर गेदेर फुख्रि जावनानै ओ जोंहा गोबां बिबांनि दा ना बिलायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि गामियाव दा बे रोख खोमैनो जोंहा गोबां खामानिखौ ओ खामानि मावनानै जोंहा ओ खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो दा थिग बे लेखायैनो जोंहा ओ दिनैनि जा दैज्लां बोथोरनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा आइजोफोरख खौ नुनो मोनो ओ माइ हाजिरा मावनानै एबा माइ हाजिरा गायनानै जोंहा ओ गोबां रां खामायनायखौ ओ जों नुनो मोनो नङा होनबा दैज्लां बोथोरावहाय औ थिग बे रोख खोमैनो जोंहा ओ बेबादि खामानि मावलांनायखौ नुनो मोनो। आरो ओ खामानि मावनाय होननानै बुङोब्ला माबाददि संसार जालाङो होनबा जोंहा ओजो नुनो मोनो जोंहा ओ माइ आबाद मावनायनि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा बेनियाव बेनियाव बि फैलायनानै ओ फाला एबा बदल गायलायनायखौबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां । बेबादिनो जोंहा ओ खामानि मावनानै संसार जानायाव गोबां ओ खामानि मावलांगासिनो दा थिग बे बे रोखोमैनो जोंहा सावरि बा दालि जानायखौबो जों नुनो मोनो संसार जानायाव नङा होमबा नोंथां? बायदि बायदि बिथिङाव बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा ओ खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामि गफानि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा? जों नि
गोजोथों नोंथां।